औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना अ बिदिब्ला आं नोंथां खौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन ओ नोंथाङा सम दङना
औ नोंथां दं समावथ' मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा?
अ बिदिबा जोङो ओ बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोर बा दैज्लां बोथोराव जों मा मा मावनाय जायो बा बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां मोजां जादों नोंथां आंबो दा फ्रियावनो दंखायो नोंथां
अम अ बिदिबा आङो बे दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आरोना
दे जागोन नोंथां दे फोरमायना हो
औ जोंहा जि थ' दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोंहा जोङो माने जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों बर'फोरा माने साफ साफ्रोमबो फ्राय सुबुङानो आबादारि आरोना। एबा जों आबाद मावनानैनो जिउखौ खुङो आरोना औ बिनि जोहै जोङो बे औ दैज्लां बो थोराव जोङो माइ आबाद मावनाय जायोबा बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां मैगं थाइगं मावनाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ नोंगौ।
जेरै जोङो गिबियाव माइफोरखौ माइ आबाद मावनो गोनां जायोब्लाथाय जोंहा माने जोङो खोथिया फोग्रोनांगौ जायो आरोना जों खोथिया फोग्रोनायनि सिगांआवहाय जोङो बा बिदान बा माइज्लिफोरखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो जोंहा हा बेहाय जोंहा माइजलिफोराबो गोबां रोखोमनि थायो आरो माइयाबो ना? जेरैहाय बा रन्जित बा खरमा बेबायदिनो जोंहा जंग बन्दु बा बेबायदि बिदिनो गोदान आथिखालाव माने गोबां गोदान गोदान मैगं जेनेबा गोदान गोदान ओंखारबाय आरो माइफोराबो बेनो जोहै जोङो जायखिजाया माने मोनसे सायख'नानैबा जोङो बेखौ फाथ' बस्थाफोराव सोनानै बेखौ जोङो फुख्रि बा बेबायदिनो दै दैयाव जोङो हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना।
औ नोंथां औ नंगौ
औ ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ सोंखांनायनि उनावहाय जों हरसेबा हरनो जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै बा जोङो बेबादिनो लांदां जायगायाव जोङो बेखौ फेनस्राननानै बा बेखौ जों थास' बिलाइबा थालिर बिलाइफोरजों दसे सम बेखौ फेंखा बा गाजा बेरेनो थाखाय खोबहाबना दोननाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ नोंगौ
बेनि उनावहाय जोङो जाय हायावबा जों खोथि फोहै गोन जोङो बे हाखौ बा जोङो आथिखालावथ' जोंहा मोसौ हालिखौ नुनो थांला जोंथ' गोदो गोदाय समाव माने साफ्रोमबो आबादारिफोरावनोबा जोङो मोसौ हालिफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना। आथिखालाव बा जोङो औ आथिखालाव जों बांसिन बा ट्रेक्टरफोरजोंनो जों माने हाफोरखौ बा जोङो हाखौ जोङो ग्लेस ग्लेस हाब्रु बे बेफोरबायदि हाब्रु खालामना लानांगौ जायो आरोना खोथियाफोरनि थाखाय मोजाङै बेखौ। ओ बेनि उन औ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला आथिखालावथ' दैनि आंखाल जाबाबो जोंहा माने मेसिन बाफोर दैमा दैमा दैमा दैसा फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो मेसिनफोरजों जोङो दै खौ सारनानै लाबोनो हायो आरो ना पाइप होनानै। बेनि उनावहाय जोङो जे ब्ला हाया मोजाङै मोनो अब्ला जों बेहाय जोङो ओ खोथियाखौ जोङो मोनसे आइजेंफोराव लाना बेखौ एसे फ्रि फ्रियै बा बेखौ जोङो फोनाय जायो आरोना।
ओम औ बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ माने बे खोथियाखौ जोङो मोजाङै जोथोनै लानो थाखाय बा ओ दावारि बा जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बेखौ जों मोजां मोजाङै बेरा आरिफोरबो सोंनानै होखानाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ थारैनो नंगौ।
उनावहाय औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बा खोथिया खमैबो नैजिबा नैजिबा बेफोरबायदि सानाव माने एसे मोजाङै जायोबा बे एसे मोजाङै रा राहोनानै जों खोथियाखौ फुनाय जायो आरोना बेहाय जोंहा जे खो थियावबो जोंहा गोबां रोखोमनि एम्फौ जानो हायो बा मोजाङै बेफोरनि थाखाय जोङो रासायनारि मुलियारि फोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोर गासैबो आबादफोरावनो जों फोरजोंसो जोङो बा खान्स्रि हासार जों बेफोरजोंसो माने आबादफोरखौ मावोमोन आरोना। आथिखालावथ' गोबां जोङो रासायनारि ब्रा बेफोरबदि केमिकेल बा इउरिया बेफोरबादि ओ हासार ओ हासारफोरखौ जोङो बाहायनो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
औ नंगौ नोंथां।
ओ थि बेबादिनो जों लावहाय जोङो जे-जेरावहाय जोङो माइ गायगोन बे हायावहाय जोङो ओ खो थियाखौ फुनानै जोङो बा बेखौ मोजाङै सरनानै बा बेखौ जोङो रोगानानै माइखौ गाहनाय जायो आरोना। बेहाय जोंहा ओ आथिखालावथ' जों बांसिनै सावरि बादालि गानायखौ नुनो थांलाबा जों गोदो गोदाय समावथ' जों बांसिनै आइजोफोरखौनो बा बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जोंहा माने गुबैयै माने सावरि बादालि जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। आथिखालाव जों बांसिनै बेबादिखौ नुनो मोना बा आथिखालाव एबा जोङो बिसिनो रां हरनांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो ना। जोंहा माइ जेब्ला माइखौ मोजाङै गेखांजोबो बा जों हाजों मोजाङै मिलायनायबा जों खायफा खायफा हायाव जों गेसें बा खायफा हायाव जों गुबुं बेफोरबायदि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि सोलायै आरो आथिखालाव जोंहा माने गोबां रोखोमनि बेफोरबादि ओ एम्फौवरि जाया बा बे आथिखाल बाहायनाय जायो। बा गासै आबादफोरावनो बाहायनाय जायो औ जेब्ला जों फिथाइ थागोन बा समावबो जों मुलिखौ बाहायो औ बेबायदिनो जों हालदांख्रा जायो आरो, बेयाव जोंहा गोबां माने रंजानाय सान बा बेफोरबायाददि जोङो जानाय लोंनाय हुदाखौ जोंहा गोदो गोदाय साननिफ्रायनो लाखिनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। थारायनो नोंगौ।
बि लाखिनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफोरावहाय जों आबाद खौ बेबायदि मावनाय जायोबा जोंहा औ माइ गायनाय माइ गायनायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि मिसिं ओंखारबायबा जों मिसिंफोरजोंबो आ आथिखालाव माइ गायनायखौ जों गोबां सुबुंफोरखौ नुनो
औ नंगौ नो थां
ओ माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा
हागोन नोंथां औ। दा नोंथाङा औ जागोन नोंथां। नोंथाङानो ओ माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंनानै थांबायना नोंथां, दा आंबो थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोर एबा दैज्लांनि खाथि खाला बोथोराव जों ओ मा मा आबाद मावनाय जायो बै आबादनि सोमोन्दै आं बुंनो हागोन नामा नोंथां? हेल' नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां फोरमाय।
औ नोंथां खोनादों औ। ओ जोङो ओ आं माइ आबादनि अनगायै आं गुबुन आबादनि सोमोन्दै एसे खिन्थानोसै नोंथांनिसिम। दा जोङो माइ आबाद मावनायनि औ माइ आबाद मावनायनि सिगां सिगां जोङो जेरैहाय फाथो आबादखौ मावनाय जायोमोनना नोंथां। आं बै फाथो आबाद फाथो आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम एसे सावरायनो सानदों। दा जोङो, औ औ औ नोंथां। फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन जोङो जों बेसेबां बुरजा हा बेसिबां बुरजा हायाव जोङो फाथो आबाद मावगोन बा फाथो खुबैगोन जों बैखौ जों थिग खालामनानै लाग्रोनांगौ। दा जोङो हमनानै ला बेखौहाय जोङो दाइन बा जि बिघा बिसिोरनि गेजेराव जोङो जुदि हायाव जोङो फाथो खुबैनो सानोब्ला जों बै दाइन एबा जि बिघासिमाव बेसेबां फाथो नांगोन बा बेसेबां फाथो जोलै नांगोन बै नि सोमोन्दै जों माखासे मोनथिखानाय सुबुंफोरनो जोङो माखासे बाथ्राफोर मोनथिना लागोरनांगोन। बा बेसेबां केजि बेसेबां बुरजा फाथो जोलै नांगोन बेखौ जोङो ओ गावनो गाव थियारि जानानै थागोरनांगोन नोथां। दा बेबायदिनो जोङो औ नंगौ नोंथां। बेनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन फाथो जोलैखौ जोङो बायनांगोन बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन जों जाय हायाव खुबैगोन बै हाखौ जोङो मा खालामना लागोन जों एवनानै लाग्रोनांगोन। जोङो एवनो थाखाय जों गोदोनि मुगायाव जोंबा बाहायोमोन ओ मोसौजों एवोमोन नङा होनबा नोंथां? नाथाय आथिखालनि मुगायाव आथिखालनि मुगायाव जोङो माजों एवनाय नुनो मोनो ट्रेक्टर होननाय नुनो मोनो। दा थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालनि मुगायाव गोरोबनो थाखाय जोङो माजों माखौ बाहायनांगोन जोङो ट्रेक्टरखौ बाहायनांगोन। मानो होनोबा जों गोबां बुरजा हा एवनांगौ जायोब्ला जों टेकटरजों एवोबा दसेनो हायो। जों मोसौजों एवोबा जोङो औ गोबाव टाइम लायो। बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन टे क्टरफोरजों जोङो एवनो नाजानांगोन। दा बेनि बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन एवनोबा जोङो ओ फिनसे एबा फिननै एवनानै दोनग्रोनो हायो। जेनेबा फिननै एवोबा जोंना हाया एसे मोननानै थाखागोन। जोङो फिनसेबो एवनो हायो जेबो नङा। जोङो खेबसेनो फिननै ए वखायोबा जोंना एसे हाग्राफ्रा थैनानै थाखायो। जोङो जेनेबा फिननै एवदो फिननै एवनानै जोङो बिनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ माखासे गेस बे सिगांनि हानि गेसा गनानै गोदान गेस हाबनाय आरो हाखौ जोङो मिक्स जाहोनो थाखाय जोङो बेखौ मा सप्तासेसो सम दोननांगोन। दिनै सानसे सम दोननानै बा जि दानसो ओ जि सानसो सम दोननानै जोङो मा खालामनांगोन बेखौ आरो खेबसे एवफिन बावनांगोन।
औ औ
जों एवफिननायनि उनाव मा खालामनांगोन बै हाया फाथो खुबैजानायनि ओ हालोदाव जाना जायाखै जों बेखौ नायग्रोनांगोन। जुदि हाया एसे हाग्रा खमखाबा यो जोङो खननै बा ओ खनथाम एवनायसिमावनो जोङो मा खालामनांगोन फाथोखौ खुैबैनो हागौ। जुदि हाया हाग्रा बुरजा मोनबा होमबा जोङो बेखौ मा खालामनांगोन जोङो खथाम' एवब जानाय नङा जों बेखौ खनब्रैसो एवनांगोन। जोंनो बेयो मा जोंनि हानि सायावसो सोनारो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ जोङो मा खनथाम बा खनबैन उनाव जों मा खालामनांगोन जों जाय फाथोखौ कुइगोन जों बै फाथोखौ मा खामनांगोन जोङो जों एवनानै दोननाय हायाव जों खुबुबैना लानांगोन दा खुबैनायाबो जोंनाव गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोङो बाराद्राय रोजा खुबयोबा जोंना फाथोआ रोजाद्राय जायो आरो बाराद्राय गोबाब खुहैयोबा जोंना हाया आद्रि जायो बेनिखायनो जों मा खामनांगोन सोरबा गोरों सुबुंनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लानानै जोङो फाथोखौ मा मोजां रोखोमै खुबै खुबैनो थाखाय नाजानांगोन।दा बेबायदिनो जोङो फाथोखौ मोजां रोखोमै खुबैनानै ओ दोननांगोन आरो बिनि उनाव जों मा खालामनांगोन जों जाय हाया जा हायाव जों फाथो खुबैदों बै हाखौ जोङो मा खालामनांगोन जाहाथे बोरमा फोर हाबनो हाया बा गुबुन जिब जुनारफोरा हाबनो हाया बेनि थाखाय जों मा खामनांगोन साइदआव जोङो जिं जिं हायाव मा होनानांगोन बेरा होनांगोन जेवरा होनांगोन जाहाथे जोंनि फाथोथिलिआव जिब जुनारफोरा हाबनानै गाज्रि खालामा
औ औ नोंगौथारैनो
ओ बेनिफाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो फाथोआ जो फोनानै दोननायनिफ्राय जोङो बेयो मा जागोन ओ नै थाम ओ सप्तानि उनाव जोंनिआ मा फाथोआ एसे एसे खिलिबोनो हमगोन नोंथां दा बेनिफ्राय जोङो खिलिनायखौ नायनांगोन जोङो खेलनायखौ नायनानै जोङो बे मा खालाबाय थानांगोन बेसेबां जौखो बेसेबां जौआखै बेखौ जों आन्दाज लाबाय थानांगोन जेब्ला जोंनि फाथोआ स्नि दाइन सेन्टिमिटारसो गोजौ जायो जेरै स्नि दाइन मिलिमिटारसो गोसो जायो अब्ला जोङो मा खालामनांगोन ओ जोंनावथ' मा होनो आथिखालाव माखासे हाग्रा थैग्रा मुलि दंना नोंथां
औ नोंगौ
औ दा बै हाग्रा थैग्रा मुलि रासायनारि मुलिफोरखौबो जों बाहायनो हायो नाथाय जोङो बेखौ बाहाययैआ मोजां जोङो बेखौ मा माखासे हाजिरा खामला होनानैबो जोङो मा खालामनो हायो मानसिनि आखाइजों फुहोनो हायो दा जों ओ जोंनि आथिखालाव मा होनदों बांसिन मानसिआनो जोङो रासायनारि मुलिखौसो बाहायनाय नुनो मोनो जों हाग्रा फो फोथैनाय हाथोनि हाग्राखौ फुस्लायलाय जों दाइरेक्ट मुलि सारनानै जों हाग्राखौ फोथनाय जायो दा जों बिदिबो खालामनो हायो आरो जों नङाबा जों जों मानसि लिंनानै बा मानसिखौ जोङो हाजिरा मावनानै बा खामला हिसाबै होनानै जोङो मा फैसा होनानै मानसिफोरखौ फुहोनो हायो दा बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन जोङो फाथोखौ जोथोन लाबाय थानांगोन जिब जुनार हाबदों नामा बोरमा हाबदों नामा मोसौ हाबदों दों माबा बेफोरखौ नायै नायै जों मा खालामनांगोन ओ ओ जोंनि फाथो आबादनि जे हा बे हायाव जोंना बेसेबां बुरजा ओ फाथो खुैदों बेखौ जों जेब्लाबो थाल लाबाय थानांगोन जेब्ला देरलाङो अब्ला देरनानै जोंनिख मा जागोन फाथो गोजौ गोजौ जागोन होमबा गोजौ गोजौ जानायनि उनाव जोंना फाथोआ रागोन रानायनि उनाव जों मा खालामनांगोन बेखौ हाजिर बा खामला साननानै जोङो दान होनांगोन दानहोनायनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन बजा एबा मुथा बा बुथ बबेबा बिलो एबा बबेबा फुख्रिआव जोङो मा फाथोखौ सोमानै दोननांगौ सोमनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन फाथोखौ जोङो मोनजासिम नेबाय थानांगोन जोङो बेखौ दैजों सोमनानै जेब्ला मोनो अब्ला जों मा खालाम खालामनांगोन फाथोखौ ओ बेजेखौ आलदा पाथो जेननाखौ आलदासो खालामनांगोन माने जों जिरनांगोन बि औ बिनि उनाव जों मा खालामनांगोन फाथो बेजेखौ जों आलादायै फोराननांगोन फोराननानै जेब्ला सुनानै बाजाराव लाङो अब्ला जों बेखौ मा फाननाय जाहयैबाय नोंथां
औ नंगौ थारैनो जोंहा माने बे फाथोनिफ्राय जोंहा गोबां माने बस्था आरिफोरबो खालामनायखौ मिथि मोनथिनो मोनो आरो ना फाथो फाथो दिरुं बा बेफोरबादि बानायनाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ थारैनो ग बेसोर जों फाथोनिफ्राय गोबां रोखोमनि लाग्रा जेरैहाय बस्थाफोर थयलाफोर मोनो जोङो मनाफोरखौ बानाय नुनो मोनो आरो माखासे दिरुंबो बानाय